दे औ।
औ नोंथां खोनाबायनाा औ खोनादों। बे समावहाय आं नोंथांखौ
औ
एसे माने खम समनि गेजेरजोंब्लाबो जोंनि बर'नि जिथु दामजुफोर बेनि सोमोन्दै जेरै खाम सिफुं बेफोरखौ जोङो माबायदिहाय बा बबे जायगायाव माबोरै बाहायनाय जायो बेनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै सानदों नोंथां। औ जेरै जोङो औ। जोंहा खाम होननानै बुङोब्लााथ' जोंहा एंगारनो हायो जोंनि बर'निनो मोनसे दामजु गोदोनिफ्रायनो जों बेखौ मोनबोगासिनो दङ दा बेवहाय जोङो फंनैसो माने जोङो सावरायनानै जोङो नोंथांनिफ्राय बा आंनिफ्रायबो एसे जाखिनि मोनसे बेयो बेखौ जोङो मिथिनानै लानो हागोन आरोना नोंथां
औ औ औ हागोन
औ जों खामखौ जों मानिफ्राय बानायनाय जायो माबायदिहाय बानायो बेखौ जोङो बुंनो हागोन आरो नोंथां
औ औ
जोङो खामखौ होननानै बुङोब्ला जेरै बेबो माने दंफांनिफ्रायनो बानायजानाय खामाबो जेरै गाम्बारि औ गाम्बारि दंफांफोरजोंनो बानाय जायो बे बिखुङा
औ औ
आवगोल माने बेलेग दंफांफोरजोंबो बानायनाय जेरै साल सिगुनफोरजोंबो बानायनायखौ नुनानै मोनोमोन जेरै जाम दंफांफोरजों बानायनाय नुनो मोनोमोन नाथाय जोबोर बिर जायोमोन आरोना बेफोर बेखौ बानायब्ला औ दानि जुगाव नाथाय गाम्बारि दंफांफोरजों जों बानायनायखौ नुनो मोनो गाम्बारि दंफ बिफांजों बानायब्ला माने एसे लेरथाया रेजें जायो आरो बिनि थाखायनो गाम्बारि जों माने दानि जुगावहाय हौवा माहारियाल' दामलाथ' खाम औ हौवा आइजोफोराबो हिनजावफोराबो बा माने हौवाफोरजों समान समान बाहागो हानाय जाबाय नालाय दा माने बै सोरबा मानसिनि सुबुंनि बैसोबा माबाखौ नायनानै जायो आरो जेरैहाय दानियाथ' खाम दामनो सोलोंनो थाखाय मावबादाबो गोबां खुलिबाय मावबादा एबा कचिंनि गेजेरजों दानि जुगावहाय खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो उन्दै उन्दै बैसोनि गथ'फोरखौबो जोङो खाम दामनो सोलोंनाय बेबायदि बे मावबादायाव थांनाय नुयो आरो आइजोफोरखौबो जों थांनाय नुनो मोनो बेबायदिहायनो आरोना जिहेथु जोङो बानायबाय बियो दंफांनिफ्राय जायो होननानै जों मिथिबाय दानिया बे दामजाग्रा जिहेथु जोङो जायो सोदोब गोमोहो हायो बे जाबाय जोङो जुनारनि बिगुरफोरनिफ्राय बानायो होननानै जोङो मिथिना मोनदों आरो ना नोंथां औ जेरैहाय मैसो बिगुरजों बानायो होननानै जों खोनाबोदों आरो बे बाथ्रा जाया सैथोबो बा थार
औ
बे जुनारनि बिगुरफोरनिफ्रायनो बानायजानाय बे जायखौ जोङो गोमहोयो लोंहोयो आरो बेनि सायावहाय थार बायदि बोना होनाय दङना बेखौबो जोङो औ बेखौबो बिदिनो एसे प्लास्टिक बायदि मोनसे दिरुं बेबायदिखौ जोङो बोना होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ औ
जेब्ला खामा माने गोमा गोमा जायो एसे सिदोब जायो सोदोबा अब्ला बेखौ बोनानै औ बोनानै एसे होयोब्ला माने सावना जायो आरो औ गोोमनाय मोनसे जेस सोदोबा अ बां बिदि होननानै जोङो मिथिबोयो आरो नोंथाङा बिदिनो बिनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो
औ खाम खामखौथ' आं नोंथाङानो बुंखाबायानो जोङो सिफुं न' सिफुंखौ आङो बुंनोसै सिफुंखौथ' जोङो औवानिफ्रायनो बानायो आथिखालावथ' गोबां गोबां माने गोदोनि दिनाव जोङो बांद्राय नुनो मोनामोन सिफुंखौ बानायनायखौ आथिखालाव जों गोबां माने बानायनायखौ नुनो मोनदों बिदिनो सि सिफुंनि गुदुंङाथ' जोंना गुदुंबा जायो मोनबा जायो गुदुङा गुदुंबा बेहाय माने दामनो न' जायफोर बिथांमोना दामनो रोंगौ बेफोरो बिसोर बिथांमोना माने आखाइखौ माबोरैहाय लानानै दामोब्ला बे सिफुंनि रिंनाया
औ
जायो बेखौ माने बिथांमोना मोनथिसिगौ आरोना जों आंथ' दा दामनोबो रोङा नालाय दामनायनि बागैबो एसेबां मानि आं फोरमायनो हानाय नङा नोंथांनो जियानो जा जोङो सिफुंखौ औवानिफ्रायनो बानायो आरो ना बे गुदुंखौ बानायनोब्ला खायसे आङो गोदो माने नुनो मोनदोंमोन उन्दै समाव बिदिनो माने बे गुदुंखौ लहा न' लहाफोर आथिखालावथ' जोंना इलेकट्रिक जजों बाहायनाय गुदुं सफ्लंग्रा ओंखारखाबायानो गोदोनि दिनाव जोङो बेफोरबायदि गैयि समाव नुनो मोनोमोन आरो ना लहा एसे गेदेर लहाफोर दङब्ला जायखौ जोङो स्क्रु ड्राइभार होनना बुङो बे एसे गोलावखौ बिदिनो अराव हांनानै जोनो जोनो हांनानै सुफ्लुंना होनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां बेफोरबायदि ओ नुनो मोनोमोन बिदिनो सिफुं बेखिबो जरा बेखिबो जरा माने जरा नङा बे बेफोरबायदि माने दाननानै लानांगौ आर ना एसे माने गावबा गाव सुबिदा बायदि आरोना एसे गोलावनिबो थायो बा गुसुंनिबो औ उन्दै गथ'फोराबो दामनो हानाय बायदि आथिखालाव जोङो फिसा फिसायै माने बानायनायखौबो नुनो मोनबाय बेफोरबायदि आरो बे सिफुं दामनायनिबो जोङो कचिंफोर होनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनबाय औ बिदिनो आरोना सिफुंजों लोगोसे जोंना बिदिनोहाय जों नुनो मोनबावो थरखा न' थरखाखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय नुनो मोनो जाखिनि जोंनो दामग्रा देग्रा दङ गोबां बांसिन बांसिनानो जोंना बिफां लाइफां बिफांजोंनो बानायनाय बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोननाय होननानै जोङो बुंजायो आरोोना नोंथां औ सेरजाफोरखौबो बिदिनो दंफांनिफ्राय बानायो बिदिनो बिनि माने गिबियावनो माने दंफांजों बानायबाय बानायनानै औ औ बानायनानै लानानै बिदिनो माने दामग्रा न' दामग्रायाथ' जोंना बिदिनो माने गनानो जायो जोंनिया दंफांनिफ्रायनो मोननाय जायो नालाय बेफोरबायदि आरोना औ बिथाङाबो एसे मोननैसो
औ आङो खामनिखौनो बुंफिननोसै जेनेबा जोंहा जों खाम खौ माबायदिहाय बानायो माजों बानायो बेनि सायाव बुंबाय खामनि सोलोंथाइ लानायनि सायाव बुंबाय जों गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ खामखौ दामबोबाय थादों जों मायाव मायाव दामो होननानै बुङोब्ला जोंहा नोजोर बोनो थाङोब्ला जोङो जेब्ला बैसागु मोसायो बा बैसा बैसागु बोथोर समाव जोंनो खामखौ नांथारगौ। आरो जेब्ला जोङो थानसालिफोराव आर'ज गाबो अब्ला जोङो खाम दामनानै औ इसोर सिबिनायाव जोङो जोंनो नांगौ जायो आरो औ बेबायदिहायनो आथिखालाव जोङो नुनो मोनबाय हाबासालि औ खेराइफोरावबो दामाय आरो जेरैहाय
दामनायनि मा
हाबासालि जेरै जुलि जानाय न'खरफोरावबो आवगोल माने बेम पार्टि होननानै जे जों बुङोोना हाबा थिलियाव लाबो माने न'खरजों लोगोसे गामिनि रायजो रायजा बाय बाहागि आलासि दुमसिफोरखौ गोजोन होनो थाखाय बेमफारथि लाबनानै बायदि सल' दामनानै गोसोखौ गोजोन होयोमोन नाथाय दानि जुगावहाय बे बेननि सोलायबा बार बेमफार बिनि सोलायैहाय माने जोंहा खाम सिफुं बायदि दामनायनि मोनसे हान्जा ओंखारबाय बेबायदि दामग्रा फोरखौ लाबोनानै बा गासै न'खरनि सुबुं आरो गामिनि रायजो रायजा आलासि उलासिफोरखौ जोङो बायदि मेथाइ ओ बायदि खेराइ सल'फोर दामनानै माने मानसिफोरखौ गोजोन होनायखौ जोङो नुनो मोनदों बे जोहैनो माने बिसोरो रां खामायनाय मोनसे उम बिजनेस खौनो होनना बुंनांगोन जोङो फालांगियारि जों खामनि जोहैयैनो जोङो जोंनि बर' सुबुंफोरा बेबायदिहाय आरजिना लानो मोन्दों बिदियैनो जुदि थांबाय थायोब्ला माने इउएन आवबो जोङो जों खामखौ माने जोंनि आंगो होननानै बा बर'नि मोनसे दामजु गोनांथिथार बेबायदि महराव जोङो लाखि बाय थानो हागोनखौ जोङो नु हुरो आरो औ नुहुरो जों दा खायफा दामग्राफोरा माने गोमालांनो हमदों जाउनाव माने बे खौ दामा जोंहा सरसा गैया बा बेखौ सोलोङा बेनि थाखाय गोमालांदों बेबायदिनो जुदि खामखौ जेरैहाय दामनो सोलोंदों दामनो गोस सो जादों बेबायदिनो बेलेग दामजुफोरखौबो दामनो सोलोङोबा गोसो जायोब्लानि जोंहा गासैबो बर'नि दामग्रा आगजुफोरानो थालांगोन
औ थालांगोन औ बे औ नोंथाङाथ' बुंदों जेनेबा बे दामग्राखौ बैसागु बा बाथौसालियाव आर'ज गाबोब्लाथाय जोङो दामो होननानै थिग बेबायदिनो जोङो खेराइ मोसानायावबो बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो खे खेराइ मोसानायाथ' जोंनो खामखौ नांगौ जाखाथारो खाम सिफुं सेरजा बेखिनिखौ नांखाथारगौ जायो जोंनो औ बे बेफोरबायदिनो आरोना जोंनिया जोंनो रंजानाय बा आरो बिदिनो जोङो बैसागो मे फोर ओ रोजा बा खनोब्लाबो रोजाबो ब्लाबो जोंनो बे खामखौ खामनि खामखौ नांगौ जायो बा सिफुंखौ नांगौ जायो आरोना नोंथां बेफोरबायदि आरो मोसानायावनो जा बा रोजाबनायावनो जा खायसे खायसे मेथाइफोराव बा बैसागोनि मेथाइआव बांसिन जोंनो नांगौ जायो आरोना बे बेफोरबायदिखौ बेफोरबायदि माने खाम सिफुंखौ नांगौ जायो आरो औ औ
बेबायदिनो आवगोलो हाल जांख्रा जेब्लानाखि जोङो माइ गायखांबाय माइ गायखां खालि जों हाल जां होननानै बुङोना औ जों नुनो मोनबोदों आवगोल नि समफोरावहाय माने ओ माइनाव लाना फैनायाव बाख्रियाव जेब्ला माइनाव सफैगोन बा बाथौनि माइनाव ओ जोंमायनाव जाखौ गायफिनगोन बेयाव माने खाममै बेबायदिनो दामनानै मोसायै मुसुरै गाजा गोमजायै रंजानानै बोराय बुरै फोथाराव जाखिनि माइ गायग्रा गासैबो माने औ फोथारनिफ्राय लाना फैनायखौ जोङो माइनावखौ माने बाना लाना फैनायखौ औ खाम दामनानै बरायनानै फैनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बेबायदिनो सलि गोथार जुलिनि दै खावनो थांनाय बेहायबो जोङो खाम सि फुं लानानै जोङो दै खावनो थांनाय लायनो थांनायाव बेयावबो जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो खामा जोंनि ओ गोबां खामानियाव बा जोंनि गोबां फोरबोफोरावहाय गोहोम खोलैयो आरो खामानि
औ लोगोसेनो जोङो ज'था न' जथाखौबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो बे जथाया जोंना खुरै बायदि जायो एसे ओ बिदिनो माने ओ जोङो नुनो मोनो ओ बे जथाया जोंना एसे ओ फिस्लायनिनो फिस्लायनि जाना ओ जानांगौ औ फिसलायनि फिसलायनि जायो आरोना बेवहाय दिरुं एसे खानानै लायो खौ माने दामनांगौ आरो ना मोननैजों दामनांगौ आरो बे जथाखौ ओ जथानि सोदोबखौथ' नोंथाङाबो मिथि मिथिखागौ आंबो मिथिखागौ औ बेफोरो अ थिं थिं सोदोब गाबो आरोना नोंथां बेफोरबायदि आरो सोदोबजों बा मेथाइजों गोरोबनानै दामोब्ला जोंना आरो बांसिन माने मिलौदो जायो ओ मिलौदो जायो आरोना बेफोर माने दामजुफोरखौ खौ दामोब्ला बेफोरबायदि आरो ओ
बेनिखायनो आङो सानो गासैबो माने बर'नि दामजुफोरखौ ओ लाखिजोबनांगौ बेखौ आं सानो आरो होमलानिया जोंना ओ उनावहाय माने बेफोर गासै दामग्रा आइजेंफोरा थाहैगोनखौ जोंनि इयन जोलैनि जितु फैबाय थानाय बि बिसोरखौबो जोङो नुगोन होननानै जों आसा फारिनो थायो ओ बिदिब्ला नोंथां समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय
नोंथांजोंबो नोंथांजोंबो रायज्लायनानै आंबो गोजोननाय मोनबाय दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों